हेलोव
अह
हेलोव
आं नोंखौ
नारिखौल थावनायमोन।
उम दारागल खालाम नामोन खामनायमोन
जासिगोन।
सिगां सिगां होनो आंलाय मा खालामनांगौ। हा
नोंङो नोंङो
अ ओ
जेबो खालामनांङा दे नों माहायाव हरगोन दे।
समायना खालामना होग्रा समायानो रायलायबाय थाबानो जाबाय।
उम
साम' अरदार होनना दोनदों आंङो माला मोनगोनथाय
साम' आ
उम पास केजि
माहा माहा होखो सय केजि
सय केजि जोनो सेरसे ना सोरैबा
सोरनोथो नांगौनो साम
आब' बारिनो हाननांगौ नोंङो आरलि ना हानो आरलि
आरलि होननायखौसो सेखो नामा अ
खायस्रा माबा ओय रजलिन लाहा बिमादै लाहानो।
ओ
एबार्ट ना बिमादै लाहानो
हे
खोनाया
साम' जानो मोजां मोनददों नामा होन्दोंदे दाखालि आंङो वाटसपाव मोनसे स्टेटास जायाखै दडाइनासरनि फार्मिं खालामनाया
मा जादों गावनाय
फेना बै खामनाय बादि जादों माबा मोनामनाय मिथिबायना अखाया खोरोमनाय लोगो लोगोनो पेन्टिं थाब जाफैदों माबा मोनसे बुस्थु माने बे इलेक्ट्रिक बुस्थु ना
ए अखा आरोै माबा अखा आरोै माबा जाबला इनभार्टार बन्द' खालामना दिन खोरोमबोला
इनभारटार माने इनभारटारखौैबाय अखाया माने सुवादसो माबादों खदों
बेखायनोथ' जेनबा अखा ख्रोमनाय माने बिदि खालामबालाय इनभारटारफोरखौबो मा खालामनो
बांथ'
उम आ हबा बेधु बिदि जाबाय दा दा खाालि खयला अखा अखायालाय खोरोमाखै खिन्थु अर जुंब्लावनानै बिदि अर जब्लावनाया आंहा फेनासै ओमफ्राय थांबायना
सलारासो
बिथिं कारेन्ताबा मा जाखो सलारजों कानेक्दों कारेन्टजोंबा मा कानेकसन जाखो
औ
कारेन्टनो गाबनाया कारेन्टावसो गाबनाय नांलै
ह
मानो होनबा जोंनि रुमावथ' सलार कानेकसन गैयाना
ओ ओ
ओमफ्राय बे कारेेनट जोंब्लांवनायनि सिगां बे ग्रोम ग्रोम खोनै आं बाहहेरायाव गाबनो नायहैनाया बाइह्रायाव गिदिंलायनानै नायैबाय आङो ट्रेन्सफर्मार फोरफोरखौबो
औ
बे टाइमावनो आङो रुमावहाय फैनानै कारेन्ट थांबाय आरो बिनि उनाव दसे गोबावनि उनाव बे मा होनगोनलायो
अर जुमब्लावनायनि आधा घन्टा नाबाय सिगाङावसो कारेन्ट फैफिनदों। ओमफ्राय जि कारेन्ट हायबाय बे हायनाय टाइमाव ओरैबायदि फेेनना स्पिडा नायदो आरो।
माने कारेन्टआ
कन्ट्रल स्पिड जाबाय। ओमफ्राय आं बे स्पिड जानाय टाइमाव आङो टेबोल फेनखौसो लाखाबाय थादों बै फेनखौ बारा होखायाखै। आरो सिनिकाखौनो खाम कारेन्टना दोंबाय थायो माथो होननानै ओमफ्राय उन्दुसैलै होननानै बिथिं सिङाव हांनानै फनखौ होफिननानै उन्दुबाय दा ओमफ्राय
बे हामा जादों
उन्दहां उन्दुहांनायावनो ओमफ्राय फेना दसे स्पिद गिदिंबाय एक मिनिटसो स्पिद गिदिंनानै ओमफ्राय लासै जाबाय फेना ए लासै जानो ए कारेन्टआ हामा जाखासै होन बि होननानै दा आं नाम्बार बन्द' खालामबाय फेनखौ नामार नामार बन्द' खालामामबाया ने ओ बन्द' खालामनानै ओमफ्राय आङो टेबोल फेनाव जगासिनो। दसे टेबोल फैना जोबबाय फ्राय टेबोल फोननाय जोबबायबाथ' दसे टेबोल फेननो पास मिनिटसो जबाय ओमफ्राय बिनि उनाव कारेन्ट थांबाय। कारेन्ट थांनानै कारेन्टबो गैलानानै ओमफ्राय आङो माबानानै सिंथिं बिसिं माबायावनो कारपेटआव जनानै मबाइल नायबाय थाबाय दा कारफेदाव जना मबायल नायबाय थाबायब्ला ओमफ्राय ओहम आरो पास मिनिटसोनि उनावबो बारिरबाय हारला खोनाबाय नङा। ओहम मानसिफोरा्रा हारला खाय साख्रियाव दायबा सार सार ार खारेन्ट खालामबाय अर खामबाय अर खामबाय होननानै ओमफ्राय थाराथारिै गस्लागोन होननानै बाहेरायाव ओंखारबाय आङो बाहेरायाव ओंखारनानै नायैबाय ओमफ्राय बाल्थिं बाल्थिंबो गैया बाल्थिं मोनसेल' ओमफ्राय थाराथारि खारबोनानै बाल्थिं लांना हैैबाय आङो दैबो ओमफ्राय दैबो दै लुना होबाय हा?
सलारा मा दङ िंसायाव दङ ना बायेरायाव दोङो?
सुइसआ ना माया?
ओहो सलारानो सलार पेनेलानो मा होन
सलारालाय गोजौआव।
ओमफ्राया ख खालामनाय
खामनाया सुइसाव खालामामदों दार लगायनायफोराव। सलार गोजौआव नङा थार लगायनायफोरावसो खालामदों गाहायाव माने बे कारेन्ट माने टार लगायनाय दोङो थार आरर बेयावसो खालामदों।
होमबालाय सलार-सलारा सल-सलार मेस खालामदों ना मेन कारेन्टनिफ्रायनो दारा ख खालामदों।
दा बेखौथ' मा मिथिगोन जिखुनु खामजोबस्राबाय गाबोन खिथिगोन र दिलिबारि रुमाव थांनाय जाबालला।
आता सर्टसार ज जालला मला हाब नाङा
गैया दायो सलारआनो बनदसो दिडलिभारि रुमावनो दङोबा दिडलिभारि रुमनिथिं ब्रेस फिदिं रुमलाय जों दिडलिभारि जाखानानै माने कागज ल' आजा लिरोना बे लिरनाय रुमनि बे अपजित मोनसे सिगां बे मा होन होनलायो बे फास मोनो बिनि उनाव जोंनि रुम माने लिरग्रा रुम।
सर्ट सर्ट गिद जोबबाय होमबालाय
खिन्थु कारेन्टफोरा सेस जाजोबबाय जोंनिया। ओमफ्राय फेना फेना दायो नर्मेल गिदिंफिनबाय हे हे हे
बै गोदानाबो स्पिड गिदिङ ना आगोलनि बायदिनो?
आंथ' दाना सिगांनि बायदि होनलै सिगांनिया बिसानो गिदिंखायोमोन।
आरो इगलेतार नि‌आवसो मोजां जागौमोन बेयो।
मालाबो खायबोला बाय थान्ना जायो बेफोरखौ बन्द' खालामनासो उन्दुनो रोङो बेफोरनो बन्द' होबाबो दसे बर' मोनसिगोन ओमफ्राय आरो फेन खालामफिनबा आरो गोजांसिगोन
रिगलेतर गेदा कन्ट्रलार गैया।
रेंगु लथा गैया आं होनांगोन र' बायनांगोन।
बेनिफ्राय मा होनो सल' मोनसे फिथालाय होनो मोजांनो।
आं सल' थांबा खिथानो आ मा सल' खिथानो नोंनो मोनसे सिटनिगिरिखौ गायना हरदोंा
सेफ नंङा खोनासं आं सल' खिथानो।
उम
सानसेखालि आखानिफ्रायबा दाउआ हायनानै दाउ आरो बिरजों बिर आरोदो बिरथिंग्रा दाउ हायनानै हायनानै आरो मेंनानै मेंग्लिनानै अखा बाहायबायनो आरोना फांसे
मबायल खोनाबाय सरायबाय सरायबाय मबाइलाथ' जाफिनबाय दायो जाफिनबाय दायो।
ओमफ्राय बेनिफ्राय बे दाउखौ बे जि दंफांनि खाथियाव गोलैफैनाय बे दंफाङा बे दाउखौ खननानै गाव गायनियाव आवथेना लाबाय आरो। प्रटेक्ट खालामबाय प्रटेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो दाउदों दंफांजों बिराद बिदिनो मोजां लोगो जाबाय आरो। ओमफ्राय बे दाउआ बे दंफांजों लोगोसे बाहाय गोबाव थाबाय आरो बाहा साहा बनायनानै बेनिफ्राय दाउआ बेखौ बिदाय लानानै दसेनि कार्नाव माहाबा बिरलांनो थांबाय आरो आदार नामायहैनो माने बेनो साननै सानथाम बिथराव थांबाय आरो बे समाव आरो बे दंफांखौ मानसिफोरा कम्पानिनि मानसिया होनना दानफायबाय आरो अनो दानफ्लेनानै दानफायनानै बेखौ बिदिनो फेक्ट'रियाव लांबाय आरो फेक्टरियाव लांनानै बिदिनो अनेक गनायहैबाय आरो सानसेखालि हायफिननानै बिराददां हायबाय बे दंफांखौ आरो माहा थांखो बियो माहा मा जाखो होननानै आरो बे बेबादिनो बे दाउआ बे दाउआ खाथिनि खाथिनि दंफांनियाव सोंहैबाय आरो बेयाव थानाय बेयाव आंनि थानाय आंनि लोगो दंफांखौ सोर लांखो होननानै बेनिफ्राय बे दंफांखौ बे खिन्थाबाय आरो बै बेलेग दंफां खिन्थाबाय आरोना बे दंफांखौ मोनसे कम्पानिया लाना थांबाय होननानै बिदिनो लाना थांबायबा बे कम्पानियाव थांबाय बे दाउआ कम्पानियाव थांनानै बेबायदिनो दंफांखौ बिराद नामायहैबाय बियो बबे दंफां बिफाङा बेबादि कम्पानियावथ' जेनेबा जि फेक्टरिने गनायोना बि बुंबाय आरो बे बेयाव दंफां गाना दोननायाव बिस्थाययाव सोंबाय आरो दाउआ आबुंनिफ्राय लाबोनाय दंफांखौ बाहा दन्दों होननानै आरो बेनिफ्राय बे बादिनो होबाय आरो दंफांखौ मा होनो
दस मिनिट जासिगोनदै
बेनिफ्राय बै दंफांखौ खिथाबाय आरो मा होनो बे दंफांखौ फेक्ट'रियाव लांनानै मेसिनाव फिसा फिसा गुन्दै गुन्दै हाबाय होननानै आरो बिबायदिनो बेयो थांबाय बे दाउआ बिरलांनानै बे दंफां फिसा फिसा जानायखौ नामायहैबाय बियो बेयावहाय नागिरै नागिरै आद मेंलि बा बियो आरोदो मेंग्लिनानै खोमसिबाय खोमसिनायाव बेयो मोनसे टेबोलावहाय मोनसे मम मम'
दा बुंदो दा बुंदो
मोनसे बमाव जोंबाय थानाय नुबाय आरो बार' मिनिटसिम थायो। दैै ओमफ्राय बे बाखोर मा होनो मा होनलाय बे ममबाथि जोंबाय थादों आरो ओमफ्राय बेयाव थांनानै बियो थांनानै एदेबारे थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय बेयाव दो मम बाथियाव गोजांनानैबो मानानैबो थाहैबाय आरो गथ्रब जानानै मोनाबाय दा बेनिफ्राय बै ममा बुंबायनो बेखौ नों सोरखौबा नामायदों नामा होननानै आरो ओमफ्राय बुंबायनो आंनि लोगोखौ बेयाव लाबोनानै फिसा फिसा हा खुन्थिबाय आं बेखो नामायदों आं लोगोखोनो मोनाखै होननानै आरो ओमफ्राय बे ममा मा बुंखोननो मिथिबाय नोंनो बे जायगायाव जि स्रांखो होदों।
बेनो दंफां बे दायो स्रांखो होदों नागिर थाबाय आरो मानो होनबला बे दंफल बनायबाय होननानै आरो आरो जि स्रां जों जि स्राङाव दादों बेनो बे बाखोरनि लास्ट लास्ट बाखोरोन होननानै आरो बे बाखोरानो लास्टमोन जायहा नोंखो दायो स्रां होबाय थादों होननानै बुंबाय आरो बे ममा फ्राय दा बिराद दुखु जाबाय आरो जि बुस्थु आंखौ बासायनाय दिनैबो बे बुस्थुआनो आंखौ बासायबाय दिनैबो बे माबानिफ्राय गोजांनायनि बे हराव खोमसिनिफ्राय गोजांनायनिफ्राय आंखौ स्रां होनो थाखाय आंनि थाखाय गावबावनो सेक्रिफाइस लाया एसनेल ज जादों लास्ट ममेन्टाव नि सल'आ जोब्बाय आरो बे दाउ आरो बे दंफांनि काहानिया खोनायाखै नामा नों बेखौ खोनाबा नों बे सल'खौ खोनाबा खिन्थु गोसोआवसो गैया
खोनल बा गैया
बाय बाय बाय बाय बाय